हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ
हेल'
औ खोनायाखै नोंथां। हेलौ ओ हेलौ नोंथां। हेलौ
हेलौ
माथो नेदआ लाय एफा फ्रब्लेम जादों। हेल' हेलौ खोनाबायना नोंथां? हेल'
हेलौ
खोनायाखै नोंथां खो खोनायाखै नोंथां खोनायाखै हेल' हेल'
हेलौ नोंथां।
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय खोनाबाय हेलौ नितानो जाया खामानि होयाखोमा?
लंफेन्टसो गानफिनबायलां हेल' नोंथां। हेल' जालालै बियो
दा नोंथाङा
हेल खोनायाखै नोंथां खोनायाखै हेल' हेल' नोंथां मा नेतलै बिलाय
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों
हेलौ खोनायाखै नोंथां।
माहाय दं होनबालाय? थोहो नोंथाङा? नङाबा आं नोंथांखौ हामा मोनगोन।
आतसा आतसा हेल' नोंथां हेल'
ओमफ्राय मा जादोंरा
हेल' नोंथां हेल' हेल'
आ दासो खोनाबाय
आदसा आचसा खोनादों खोनादों खोनादों खोनादों
औ खानादों ना? दानि माथोखौ खोनायाखै आं खोनायाखै एसेबो नामा?
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों दे रायज्लायदो औ खोनाबाय खोनाबाय। एसे नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन आंना खोनाबाय दा नोंथां खोनाबाय।